हेल' नोंथाङा नोंथाङा हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां दा दसे सम?
औ हागोन दे हागोन दे।
बिदिब्ला जोङो दा दसे सम ओ माइ आबाद बे माइ आबादनि ओ सोमोन्दै ओ सावरायनि। गिबियाव गिबियावनो आङो माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायग्रोनोसै।
औ जागोन दे औ खोनागासिनो दे नोंथां।
मा औ माइ आबाद ओ माइ आबादा जोंनि ओनसोलावथ' बर'फोरनि ओ थांनानै थानायनि गाहाय आबाद होननानै ओ बयबो ओ माइ आबादखौनो थांनानै थानायनि गाहाय आबाद होननानै बयबो मावो आरो आंनि ओनसोलाव। बेखौ माइ आबादखौ दैलां बोथोर बोथोराव ओ खेथि खालामनानै ओ मेसें समाव ओ बोखांनाय जायो आरो। आरो माइखौ जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ जेब्ला बैसाग दान जायोना? अब्ला ओ जोङो अखा ओ बैसागब्ला अखा हायोना? बे अखा हानायाव ओ जे जे जायगायाव माइ आबाद मावगोन ओ बे माइ आबाद मावगोन जायखौ जोङो ओ हालेवनानै बे हायाव थानाय हाग्राफोरखौ फेसेवनानै लाग ग्रोयो आरो बिनिफ्राय जोङो ओ दखरसे जायगानि थाखाय ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ माइ माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौ खौ जोङो खोथिया खोथिया खुबैग्रोनाय जायो। जायो आरो बेनिफ्राय खोथियाया से दानसो जायोब्ला जोङो हाखौ मोजाङै एवग्लिनानै ओ माइ आबादखौ मावजानाय ओ जानाय बायदिब्ला जोङो बे खोथियाखौ फुनानै माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे माइ आबादाव ओ दैखौ मोजाङै नायनांगौ आरो बबे जायगायाव दै मोनदों दै मोनाखै बेखौ। खौ मोजाङै नायनानै ओ माइ गायखांनायनि उनाव माइआव रज'नाय हाग्राफोरखौ ओ फुनानै होनांगौ। आरो ओ मोजाङै आबाद ओ खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो ओ औ आघन मास मोनहैयो अब्ला जोङो बे माइ आबादखौ ओ मोननाय मोन माइ गायनायनि फिथाइ बे फिथाइआ मोनहैयो आरो बेनिफ्राय जोङो बे समाव माइ आबादखौ हानानै थिखोनो हायो आरो माइ खौ हाखांनानै जोङो मारा होग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइ आबाद खौ थिखांनानै लानाय जायो आरो दा आङो नोंथांनाव ओ माइ आबादनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुगैदों आरो नों थांनि ओनसोलाव जेनेबा माइ आबादखौ मावगोन ना मावा मावोब्ला माबायदि रोखोमै मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा गासैबो मा खालामो माइ खौनो मा गाहाय
आबाद हिसाबै बयबो मावनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो न'खरानो माने आथिखालावबो दासिमबो जोंनि बर'फ्रा ओ माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुबोदों आरो ओ गोदो गोदो गोदायनि समाव जोंनि ओ बर' सुबुंफ्रा मा खालामोमोन अखा नायसि नायसि सोरां सोरांहां सोरांहां जा जाब्लानो मा खालामो मोन मोसौ हालिसे लानानै बेजों लोगोसे ओ नांगोल जुंगाल लावथि ओ हाल एवनो थाखाय मा मा गोनांथि जायो नांगौ जानाय म वा लानानै मा खालामोमोन दुब्लि फारसे ओ होलाङोमोन आरो सान ओंखारैनि सिगाङावनो ओमफ्राय बेबायदि बिनो ओ मा खालामसिगोन गावनि माइ गायग्रा फोथाराव खोथिया थिलि एवगोरनानै लासिगोन फास समाव खोथिया खोथिया थिलिखौ एवखांनानै लानानै जेब्ला खोथिया फोनो जागोन अब्ला साननैसो सिगाङावनो खोथियाखौ माइ माइखौ सोमग्रोनानै दैयाव सोमगोरनानै बोखांनानै लाग्रोनानै गाजा बेरहोग्रोनाय जायो बिनिफ्रायसो जों होमब्ला खोथिया फोनो जागोन हाया अब्ला खोथियाखौ फोनानै लानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव थिग बेबायदिनो खोथिया जौनानै जेब्ला गायजानाय जाहैगोन बिनि सिगाङावनो जों आरो माखासे बै हाफोरखौ मा खालामो मोसौजोंनो हालेवो हालेवोमोन आरो सिगां समाव मोसौजोंनो हालेवै हालेवै ग हाखौ हालेवनानै मा खालामो फार्स्टआव मा होगोन खारायनाय खारायनानै सि मा सेकेणडआव मा होसिगोन सामार बनाय दा बिसोर आरो मा खालामसिगोन बरफ होनाय बिनि उनाव मा खालामगोन ओ सालि सालि खदालजों फोमोनसिगोन आरो सिगां सानसे सिगां ना खोथियाखौ लाग्रोगोन आरो फुनानै लाखांनानै ओ खोथियाखौ आखा आखा खानो माने लागोरजोबसिगोन आरो बिनि उनाव फोमोनखालि
औ औ औ
जेराव गोमोन जाबाय
औ
माइखौ गायनानै आरो
औ
थ' सिगां समनि आथिखालाव खिन्थु एसे सोलायनायखौ जों नुबोदों ओ गोदो जोंना मोसौजों हालौवोमोन आथिखाल मेसिनारि ओंखार टेक्टर पावार टिल
औ
बेफोरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माइ गायनायाबो मा जाहैबाय गो दो गोदोनि सिगांनि बायदि जाबायदि मानसियानो गायोमोन आथिखालाव मानो मेसिनजोंनो गायजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आं नोंथांनियाव एसे सोंनो लुबैदों नोंसिनाव जेनेबा ओ ओ हालेवनाय आरो माइ गायनाय या सोलाय सोलायनाय फैदोंबा बेजों मुलाम्फा जादोंना खहा जादों नामा नोंथां
औ औ औ आ नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां बिदिब्ला आं नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनोसै ओ नोंथाङाथ' बुंदों आथिखाल आरो दानि सोलायदोंना सोलायाखै आरो सोलायदों बा माबादि आङो सानो जोंनि ओनसोलाव गोदो नोंथाङाथ' बुंदों मोसौजोंनो हालौवोमोन मानसिजोंनो गायोमोन नोंगौ बेयो सैथो गोदोनि दिनाव जोंनि बर'फोरा मोसौ जों नो जिग' जिग' हालेवनानै मानसिजोंनो जिग जिग खोथिया फु फुनानै माइखौ गायोमोन दानिया बियो आंनि आथिखाल आंनि ओनसोलाव आङो गोबां रोखोमै सोलायनाय बे सोलायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो गोदोनि समावथ' जोंहा मोसौजोंनो मानसियानो जिग' जिग' हालौवोमोन फिननै फिनथाम फिनब्रै फिनबा हालेवनानै गायोमोन आथिखालाव आङो बे मोसौजों हालैवनाय बे मोसौजों हालेवनायखौ आङो आंनि ओनसोलाव नुनो मोनला आरो सोलायनाय फैबाय आरो दा जोंनि ओनसोलाव ओ जेनेबा मोसौनि अनगायै मेसिनारि बाहायनाय ट्रेक टर फ्लावार टिलार माखासे मेचिन बाहायनानै हालेवनाय बे हालेवनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बिदिनो आरो गायनायनि बेलायावबो गोदोनि दिनाव मान सिजोंनो जिग' जिग' मानसियानो ज' ज' फुहैयोमोन गायोमोन दा बेखौबो आङो एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो मानसिनि अनगायै मेसिनजोंनो गायनाय मेचिनजोंनो हालौवनाय बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा बुंदों बे सोलायनो सोलायदोंब्ला माबायदि खहाना मुलाम्फा जादों बेखौबो आङो बुंनो सान्दों आरो ओ दानि मुगायाथ' गोनोखो मुगा समजों बयबो खारफानो जुजियो बेनिखायनो आङो सोलायनायखौ आङो आंनि बेलायाव आङो ओ एसे जेनेबा मुलाम्फा जादों समनि बेलायाव एसे मुलाम्फा जादों होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनि समाव ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय मोसौजोंनो जिग' जिग' फुङाव अखा दाउला गेसेबानो खोमसि खोमसि थांनानै सिखारनानै अ अखा बांखा फिनथाम फिनब्रै फिनबा गाहाम एवनानै गायनांगौमोन आरो। बिराद सम लायोमोन आरो दान मोनसे गाहाम लानो नागिरोमोन। ओ एवनायावनो गायजानाय खालामनो थाखाय दा बेखौ बिनि सोलायै जोङो दा मेसिना मेसिननि माखासे आगजु जेनेबा ट्रेक टर पावार टिलार माखासे मेसिन बे मेसिन जोङो दान मोनसेनि समखौ ओ सानसेयावनो। एवनानैनो गायनो गायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंनि जोंनि खस्थ' थ' बे खस्थ'आ खम जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ। समजों खारफानो हायो बे बेलायाव आङो बे सोलायनाय बे सोलायनायखौ आङो मुलाम्फा जादों होननानै। सानो आरो बेनिफ्राय आङो बे आबादनि फिथाइ बे आबादनि फिथाइनि बेलायाव आङो एसे खहा जादों होननानै सानो आरो मानो होनोब्ला गोदो गोदा यनि समाव मोसौजोंनो जेनेबा हाखौ माइखौ गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै एवनानै मोजाङै फेसेवनानै ओ माइ आबाद। खौ मोजां रोखोमै गायनाय जायोमोन आरो दा दानि बेलायाव हाखु समनि आंखालाव जेनेबा समजों खारफानो थाखाय। ओ माखासे ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरखौ हाखु दाखु, थाब थाब ओ खम समनि गेजेरावनो एवनानै हाया मोजाङै मोना माया गायनाय जाया आरो गायनाय जायो आरो। बे बेनि बेलायाव माइनि आबाद बे माइनि आबादा जाबायदि जानांगौमोन जाबायदि गब्ल नानै फथाइ मोननांगौ बे फिथाइनि बेलायाव आङो एसे खम मुलाम्फा जायो होननानै आङो सानो आरो दा आङो मोननैखौबो बुंनोसै आरो एसे मु समनि बेलायाव जोङो मुलाम्फा जायो आरो फिथाइ मोनफिननायनि खार'नाव जोङो एसे खहा जायो होननानै आङो सानो आरो बे ओ आबाद माइ आबाद मावनायनि नि बेलायाव दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों ओ। जेनेबा आंनि ओनसोलाव थ' गोबां रोखोम सोलायनायखौनो आङो नुनो मोनबाय बै समाव हालौ एवोमोन। मोसौजोंनो जिग जिग' मानसियानो गायोमोन दा आंनि ओनसोलाव बे खम जाबाय आरो दा नोंथांनि ओनसोलाव बे सोलायनाया फैदों नामा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां आ आथिखालाव होलायनायखौ आं बिराद नुबोबाय आरो नोंथाङा जा बुंदों।
औ।
बेबायदिखौ नुबोदों खिन्थु जों समजों लोगोसे नों नोंथाङा जेरै ज होनदों समखौ नायोब्ला आथिखाल खालनि आथिखालनि जुगा समजों लोगोसे खारफायो नंगौ नोंथां। ओ आथिखालखौ सिगांनि सिगांनि सिस्टेमै जों सोलिबा थायोबा जों समखौबो जों नायनांगौ सिगां ल लायोमोन माइ गायनो आथिखालाव साननै जोबनो हायो आरो। बे मोनसे बिराद मोजां बेफोर सोलायबाय नोंथांमोननाय बायदिनो जाबोबाय।
औ-औ बिदिब्ला नोंथां होनब्ला जोंनि बे औ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ-औ नोंथां जागोन नोंथां